आदथा नोथां
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ औ।
औ बे आयदायानो औ बे आयदायानो जाहैदों जौ जौखौ बोरै बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै माखासे खोन्था सावरायनो होननानै हरदों
औ नोंथां एसे फोरमायदों नोंथाङा बोरैहै ओ ब जौखौ बानायनाय जायो एसे फोरमायना होदो
औ जोङो औ जोङो गिबियावनो जौखौ बानायनो थाखाय मा नांगौ मा मुवा नांगौ बेनि सोमोन्दै मिथिनानै लाग्रोनाया मोजां
औ औ नंगौ
बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो एमाव जायखौ जोङो एमाव बुङो । बेखौ नांग्रोगौ एमाव नांगौब्ला जोङो एमावखौ माबोरैहाय बानायो बेनि सोमोन्दै जों मिथिना लाग्रोनाया मोजां । जोङो औ जोङो एमावखौ माबोरैहाय बानायो? एमाव बानायनो थाखाय जोङो एमावखौ सोमनानै दोनग्रोनांगोन । गिबियावनो एमाव देनो थाखाय एमाव माइरंखो जोङो माइरंखौहाय दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगोन ।
औ ।
माइरंखौ सोमनानै दोन्नै दोननानै जोङो एमावआव हम मा - मा बिलाइ होगोन? बे बिलाइखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोगोन । जोङो एमाव - एमाव बिफां होननानै मिथियो । एमाव बिफांनि बिलाइखौबाबो जायो आरो बिनि बिबारख खौ मोनबाबो जायो नाथाय जोङो बिबारखौहाय जोङो मोनफ्रोमबो बोथोरावनो मोननो थाङा बिनिखायनो जोङो बिलाइ बिलाइजों बांसिनानो देनाय जायो जोङो एमाव बिलाइनो ओज जोंबो देजायो नाथाय जोङो एमावआव एमाव बिलाइयाव गुबुन-गुबुन जो रोखोमनि बिफांनि बिलाइखौबो होजायो। जेरै - आनारस, जोङो जायखौ सिनिमुरि बा दंफां राखेब होनना मिथियो बेखौबो होजायो। आरो खान्थाल बिलाइ बेखौबो होजायो। थिग बिदिनो जोङो बेफोरखौ बुथुमना लायो आरो माखासे बिफां बिलाइयाव धुला बायदिसिना मैला सिथाबनानै थायो बेनि थाखाय जों बेखौ सुनानै लाग्रोनाया मोजां। सुनानै लाखांनानै फोराननानै दोननांगोन सान्दुंङावहाय। जाहाथे बियो गिसि जाया। बेनिफ्राय जोङो जा माइरं सोमनानै दिनो एमाव देनो थाखाय बेखौ जोङो सुखांनानै मोजाङैहाय गरं गोनां खिरखाफोर बायदिसिनायाव जों सुखांनानै दोनगोन जाहाथे बिनि दैया मोजाङै गसरलाङो। देनायफोराव जाहाथे सिथाबा बिनि थाखाय थि बिदिनो जोङो बेख खौ मोजाङै गस दैया गसरजोबनायनि उनावहाय उवाल बा दिंखियाव देनानै लानाय जागोन जोङो एमाव बिलाइखौ आरो माइरंखौ गुबुन-गुबुनैबो देजायो नाथाय गुबुन-गुबुन गुबुनै देबाबो उनावहाय मोननैजों ज' खालामनानै खनसे दैफिननानै लगायनाय जायो नाथाय जोङो बिदि खालामबाय था थास्लायाबा खालामबाय थास्लायस्लाय जोङो बेखौहाय खनसेनो एमाव बिलाइ आरो माइरंखौ ज' होनानै देना-देनानै लाजायो । बेखौ मोननैखौ ज'मायै देनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सालिनानै लागोन। दाला सान्द्रिफोरजों दालायावहाय सान्द्रिजों सालिनानै लागोन। जाय सालिनानैहाय थालाङो माइरं गेब्लेयि आरो बे बिलाइआ गेब्लेयि बेखौ जोङो आरो देनानै लाबावगोन जेब्लासिम जोंनि सालिनायावहाय जोबा बिलाइ देनाया थिग बिदिनो जोङो सालिखांनानै लानायनि उनावहाय जोंनि देनाया जोबनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै दैजों गलायनानैहाय बांद्राय दै बुरजा हो नङा। जोंनो नांगौ बायदि जेरैहाय जों फिथाफोर बानायो थिग बिदिफोरबायदि होनानै दैखौ होनानै जोङो बेखौ लारु बा फिथाफोरबायदि दाब्ले बिदि बानायनानै लानाय जायो। थिग बिदिनो बेखौ जोङो लारु बानायखांनायनि उनावहाय बेयावहाय जोङो गावनि निजा एमाव फिथाइ बानायनानै दोनखानाय जों जायखौ एमाव मोखां बुंनाय जायो बेखौहाय जोङो होनाय जायो। जोङो बेखौ बेसेबां होनो बेखौ जों बोरै मिथियो जोङो बेसेबां बुरजा माइरं लादों बेसेबां खिजि माइरं लादों बे हिसाबैहाय जोङो बे मोखांखौ होनाय जायो।
नौ नंगौ।
मोगांखौ सिफ्रुनानै मोजांङै लगायनानै बेयाव सारलानानै होनाय जायो लगायनानै होनाय जायो बेखौ बिदि होखांनायनि उनाव ज जोङो माखासे गुबुन गुबुन बोथोर थायोना मेसें बोथोरावहाय जोङो बेखौ दालाइयावहाय जिगाब होगो नानै जि होनानै बेनि सायाव जि सायाव होनानै जों खोबनानै दोनो। जाहाथे बियो मोजाङै बारखाङो गुफुर गुफुरै। बेखौ जोङो गोजां बोथोराव गोजांनाय थान्दा बोथोरालाय थाब जाया नालाय जोङो बेखौ सप्ता मोनसेफोरबो दोनो। जोङो गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन दिन दोनो। सप्ता मोनसे बा सानथाम बेफोरबायदि दोननाय जायो।
औ-औ
जेब्ला जोङो बेखौ नायगोन। बेफोर बेखिनि साननि उनाव बेखौ नायनायनि उनाव बेयो जेब्ला गुफुर गुफुर बारखांगोन अब्ला जोङो बेखौ बे जि जोङो जि सायाव दोनदोंमोन बेनिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव आलदा जायगायाव बोस्लायनानै लागोन बेखौ जोङो एमाव खानाय बुङो। बेनि गुबुन मोनसे जायगायाव दोननायखौ बेनिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव दोनोब्ला बेखौ जों सान्दुुंआव फोराननाय जायो आरो। बेखौ जोङो सानदुंआव फोराननायनि उनावनो जोङो बेयो मोजाङै रानब्लानो जोङो बेखौ जौ, बानायनो हासिगोन आरो।
औ-औ-औ
नोंथाङाबो जुदि फोरमायनो गोसोबा फोरमायनो हागोन जौ बानायनायनि सोमोन्दै।
ओ आं जौ बानायनायनि सोमोन्दै एफा एसेबां ओ मिनथिया। ओ आंनिफ्राय बे एमाव होननाय बुस्थुखौ खोनादोंबा मानसिया आरो एमाव होन्नाय बुस्थुखो आं आं गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनाय नुदों जेरैहाय आङो ओ जिथु जोंनि बर' न'खरफोराव अमा जि फिसिनाय जायो। आं बेयावबो बेयावबो जाहो जाहोनाय- जाहोब्ला एसे देरो थाब देरो होननाय खोथा खोनानो मोन्दों आरो। औ नंगौना बे खोथाया?
दाब दाब जायगायाव बा गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो सोलिबोदों नाथाय आङो बेखौहाय मिथि मिथिनानै मोनाखै नोंथां। नाथाय नोंथाङा मि थिनो हागौदि देरो होननाया जाय जौखौ बानायनानै अफ्रि जायो बेखौसो होननानै
अ अफ्रि अफ्रिफोर खोम हागौ आं गोबां माने बांसिन मोनथिया आरो अब्ला जों आं जे नोंथांनि फ्राय मिथिनो हाबाय जे जोङो जे एमाव जों बेखौ बनायनानै जोङो माइरंजोंनो जोङो ओ ओ बानायनो हायो आरो ने होमबा? ओ जोङो जौखौ मायरं जोंनो बानायनाय जायो आरो आं बिदिनो जे माने सप्तासे बिदिनो आरो गोबां बिदि गोबाव बोसोर ओ माइफोरखौ बा माइरं माइरंफोर फोरखौ बिदि सोमनानै दोननानै बनायनाय बेबायदिबो आं खोनानो मोनबोदों आरो बेखौ
औ
आरो लोगोसेनो जिथु माइब्रानि होन एसे गोदै जायो होननानै बुङो बेखौ बो बोरै बनायो? नोंथाङा बुंगोन नामा एसे माइब्रानि बानायनाय होननाय
औ नंगौ नोंथां जोङो जायखौ माइब्रानि बुङो बा माइ ब्रानि माथानि ज लगायनानै जोङो जौ फिसिनाय बुङोना माइब्रा जौ फिसिनाय बेखौहाय जोङो गोबाव समहालागै फिसिनायखौ नुबोनो मोन्दों गोबाव बोसोर समहालागैबो फिसिनायखौ नुनो मोन्दों। जोनो से दान नै दान बा द दान बिदिनो गोबां से बोसोर नै बोसोर थाम बोसोर बिदि गोबाव सम जोङो फिसिबोनायखौ नुनो मोनदों मोनथिबोदों जेरैहाय जोङो जौ बानायनायखौ बुङोब्ला जों माइब्रा फिसिनायनि जौ बानायनाय आरो गुबुन जौ बानायनाय बेबो एखेआनो जायो। मोननैबो नाथाय जोङो जायखौ जौ फिसिगोन बेनि थाखाय जोङो बे एमाव होननायखौ एमाव होननाय मुवाखौ जोङो बांद्राय होनाय जाया जायनि जाहोनाव जों फिसिगोन नालाय गोबाव समनि थाखाय खाय दोनगोन नालाय जोङो बिदिनो जेसेबां गोबाव सम दोनगोन एसेबां समनि थाखाय जोङो एमावखौ एसेल होनाय जायोबा जोङो जेरैहाय एमाव लारु बानायनाय बुंदों आङो बेखौ जोङो थाइसे होननानै बुंगोन जेब्ला बे रानो एमाव जायो अब्लानिया बेखौ बे थाइसेखौ जोङो खावसेयै बाहायनाय जायो आरो बेखौ बोरै बानायो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जुदि माइब्रानि फिसौ फिसिगोनबा जोङो माइ माइब्रा माइरं नांग्रोगोन गिबियावनो बे माइब्रा माइरंखौ जोङो ओंखाम बायदि संनानै लाग्रोनांगोन ओंखाम बायदि सं संनानै लानायनि उनाव जोङो प्लासटिक फोराव मोजाङै लखबनानै लाग्रोगोन बेयो बिदिनो लखबनानै लानायनि उनावहाय मोजाङै गुसु सुबाथाय जोङो बे एमावखौ होनाय जायो एमावखौ होनानैहाय जोङो बेखौ खाथेनानै दोनगोन बे प्लास्टिकावनो जेब्लासि बिनि बिदैया बा बे ओंखामा सेवा सेवनानै बिदै महर जौ लाया अब्लासिमलागै जों प्लास्टिकाव खाथेनानै दोनगोन बिनि उनाव जेब्ला जोङो बेयावहाय बिदै ओंखारनाय नुगोन अब्ला जोङो बेखौ बाल्थिंफोराव बा जायखिजाया खान्था फोराव सोनानै दोनगोन जोङो मायब्रा फिसिनायखौ बिदि सोनानै दोननायनि उनावहाय जोङो औवानि बा बयामफोरनि जेखि जाया बिदि सरग्रा मुवा बेखौ जोङो गेजेराव दोनगोन गोन जाहाथे जोङो गुबुन बे माइब्राखौ दांलायनाङा जौखौ दांलायनाङा बे गेजेरनिफ्रायनो जाहाथे जोङो बिनि रोसिया बेयाव जमा जानानै थानायखौ हायखांनो मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो बिदि बानायनाय जायो जों जौ फिसि फिसिनाया बिदिनो नों जेसेबां गोबावहालागै दोननो सानदों दोननो हायो
जेसे गोबावदिनो बिसेनो ओ जिथु फेनाय बियो बांद्राय जायो खोमा न
औ औ नोंगौ फेनाय जोङो आङो मिथिनो मोनदों जि जोंनि बे माइब्रानि जौआहाय फेनाया बांसिन जायो जोङो लोंनायावहाय बिदैखौ गोदै गोथाव मोजां मोनो आ लोंफुनाय टाइमाव जोङो जेबो मोना नाथाय जोङो बेखौ लोंखांनायनि उनाव बेहाय खर सायो बा गोबाङैनो हमो होननानै मिन्थिनाय जायो जोंनि जिउआ बे मोनसे फिसिनाय आरो मोनसे संनाय जों जायखौ जौगिसि आरो गोरानबो मोनसेनिफ्रायनो जों मोननै मोननो हायो बेखौबो जों बानायनो हायो जोङो जितु अमानि जाहोनानाय बुंदों नों नोंथाङा बेयो जोङो जेब्ला जौ गोरान मावगोन जों जौ बिदै रोसिखौ उस लोंखांनायनि उनाव जोङो जौ गोरान बानायनाय जायो बे जौ गोरान बानायनायनि उनाव नो जोङो बे जाय जौ गोरान बानायनानै मोननाय अफ्रि बेखौनो जों अमानो जाहोनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओ गोदोनिफ्रायनो जों बाहायबोबाय थानाय ना ओ जों बिखौ बाहाय माब्लाबा माब्लाबा जोङो बाहायोब्ला मोजाङो मानो होनबोला जोङो बांद्राय जुदि मेङोब्ला मालाबा समाव माने उन्दुनो हायि बेबायदि जायो आरो सोरहाबा सोरहाबा माने बांद्राय जुदि खस्थ' खालामनानै जुदि ओ मेङोब्ला अब्ला बै समाव लोङोब्ला एसे मेंगानाय मोनो आरो देहाखौ
औ औ बेखौ जोङो गोदोनि आबै आब आबौ मोनानो बारायनो फोरोंबोनाय होननानै जों मिथिनो हायो बा बुंनो हायो मानो होनब्ला जोंनि आबौ आबौमाना गोदोयो गावसोरनि मेंनाय देहाखौहाय होखारनो थाखाय बेखौ मोनसे मुलि बा औ मुलि हाबै हिसाबै बाहायबोदोंमोन
औ औ
गोबां रोखोमै बेखौ बाहायबोनाय नुदों गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बेखौ एसे एसे जियै जोङो मुलि हिसाबै बाहायनाया मोजां
मोजां औ बांद्राय लोङोब्ला आरो बेनि बांद्राय लोंनाया मोजां नङा आरो औ
औ नंगौ नोंथां नाथाय जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनोोनथ'नोसै नामा
औ दे दोनथ'सै आंबो मोजां मोनबाय नोंजों रायलायनानै आं गोबां मिथियो खोथाफोरखौ मिथिनानै दे औ औ दे दे